हेल'
औ खोनादोंना हेल'
औ खोनादों
औ औ
मा खालामदों?
आङो ओरैनोसो दङ
नवावनो ना आंबो आं दं दखानाव दङ आं दखान हैयो नालाय आं दखानाव दंथ'यो दा
अ मा टपिकनि सायाव रायलायनो
बिदिनो दे बिदिनो माबानि सायाव रायलायसै।
जेनेबा नोङो औ औ।
नोङो मा दखान होयो?
आं गालामाला दख गालामाल।
अ बिदिनो नोंना सानसेनि लाबा बेसे थायो?
सोलाबा बिदिनो थायो फासस' एखमबा सातस' एखमबा बिदिनो आरो मानसि जानायनि खोथा आरो एखब। होनबा हाजारबो मोनो बेबायदि आरो।
ओरैनो बेसे गोबाव जाखो?
गोबावा आङो तिन सारि बोसोर जाबाय।
तिन सारि बोसोर दा थिन सारि बोसोरसिमाव नोंना जेनेबा माबादि मा होननांगौ बेखौ?
दे आ ओ आंथ' दखान होनानै बुहुद सोलायनाय मोनदों। आरो आंनि आंखौनो गावखौनो गाव
औ औ औ ओरैनो सानसेयाव बेसेबांसो मानसि जायो?
जायो मथा मथि बाजार जाबा बांसिन बि जायो आरो बाजार बा मेर्ला मानसि जायो सारिस' फासस' मानसि जायो आरो। बाजार नङायाव बिदिनो दुइस' थिनस' बिदि जायो आरो।
औ औ होनबाथ' बहुत लाब थायो।
औ लाब थायो औ औ औ आं बेखौ होनानै मोजां मोनदों आरो आं। गावखोनो गाव एसे
औ औ औ औ दा नों इयुनावबो बेखौनो मावनोसै
आंथ' इयावनाव बेखौनो मावलाङनोै सानबाय थादों आरो बेखौनो मावनानै दा उनाव ओमफ्राय लांफाबाय थागोन आरो साइदआव बिजनेस लांफाबाय थागोन ओरैनो बाहेरा। औ दस्रा फालांगि लांफाबाय थागोन आरो औ।
औ औ
औ बिदिनो औ दे बुंदो दे औ बुं दे खोनादों।
जेनेबा दखानावथ' चिप्स बायदि बायदि फानो ना।
औ फानो।
औ दा बे चिप्स माबा माबिफोराव ओरैनो बेसेबां लाब थायो?
बेहायथ' लाबा खम थायो खिन्थु खम थायो आरो खिन्थु बुरजा फाननो हायो हिसाबै फसायो आरो बुरजा बुरजा फाननो हायोना। आजिखालि बेखौ बेनोसै साजाफ्रा एसे एसे एनै बुरजा जायो आरो। जखांबा बुरजा जायोना।
औ ओरैनो मा बुस्थुखौ फानोब्ला बांसिन सिन लाब थानाय बादि मोनो नों?
बांसिन बुस्थु लाब थानाया बिदिनो बै कारेन्टफोरनि बुस्थु आरो कारेन्टफोरनि बुस्थु बिदि बाल् बाल्बफोर फाना होमबा बेफोराव बे बलाखौनो बला बेफोराव औ बेफोर बे बे कारेन्टनि बुस्थु थार थुर बेफोराव एखनबा लाब
औ दा बेखौबो लाफायो नोंथाङा
औ बेफोरखौ लाफाजोबो औ औ बिदिनो थाव संख्रि दालि दालि फाव बिदिनो केजियाव बिसथाखा गाहाम मोनो आरो लाब बेबायदि नियाव बिदिनो
केजिआव बिसथाखा लाब मोनो
औ फास खिजि फाननो हाबा ना एक्स'आव फैदो हाय आरो बावहाय आलदायाव फाननो हालाय सिनि फाननो हालायबाय सिनियाव फैबाय। बिदिनो एसे बिदिनो ज' खालामनानै बुरजा जाहैयो आरो
औ होनबा नोंना पास केजि दालि। पास केजि दालि फाननो हायोबा नोंना एकस' थाखा लाब थाबाय।
औ औ औ ओम बे मोनसेयाव थांबाय आरो बेल' नङाना मेल्ला माल दंना।
औ औ बे बु मोनसे बुस्थुआव जेनेबा बिदि लाब थाबाय आरो दस्राथ' मेरला दंबावो। औ आरो पेट्रल दिडिजेल बेफोरखौ बथलाव सोयै सोयै फानो दा।
औ औ बथलाव सोयै सोयै फानो बेफोरावबो लिटाराव बिस थाखा गाहाम थायो आरो बिस थाखा थायो।
बिस थाखा लाब थायो औ औ होमबाथ' बहुत लाबानो दङ ना?
औ दं औ दखान होनो हायोबा लाब दङ औ।
औ आरो जेनेबा मैगं थैगं बेफोरखौ ला
अ बेफोरखौबो लाफानो हायो आलु बानलु बेफोरखौ लाफानो हाजोबो आरो
औ दा नोंथाङा बेखौ लाफायो ना लाफाया दखानाव?
बे आलु बानलुफोरखौ लाफायो। लाफाजोबो आरो ओं एदम बेफ्रावबो लाब मोनो बिदिनो केजियाव आलुफोरा दस थाखा गाहाम मोनो। आदथाखा गाम बिदि आरो
आरो जुदि न'निनो खाथारबाथ' बहुत बांसिन
औ न' अ न'नि न'नि मावनानै फाननो हायोबाथ बुहुत लाब आरो मैगं थाइगंखौबो बे खर' मावो एसे फोरला जिंखा खुमब्रा जोगोनार बेबो मावफायो आरो ओम
बेफोरथ' बहुद दाम ना दाथ'?
औ औ दाम सल्लिस थाखा पन्सास थाखा त्रिस थाखा गाहाम किल'आवनो।
सोस टाउनावथ' ओरैनो फन्सास थाखामोन खोमा दासो
उम उम उम ओ
आरोबाव मा फोरमायबावनो सानदों जेनेबा नोंनि फालांगिनि।
आंनि फालांगि बाय फालांगि मावब' फालांगि होनोबाथ' मेर्ला दङ बिदि। दिनो दङ बेफोरखौ माइ माइ बायनानैबो फानस'हैनो हायो। गय गय दङ गयफोरखौबो गामि गामि बायस'नानै। औ नाफोर अ मेला मोनो औ औ ना नाबो मोनो औ औ दङ ना अ लाब दङ ओ।
औ आरो दा दैज्लां बोथोरावथ' ना फालांगि। फोरा बुहुत खामायगासिनो आं सानो आरो
नाया बहुद लाब दंनायाबो।
औ आरो अमाफोर फानोब्लालाय
अमा फान अमा फिसनानै फाननो हायोबाथ' मोजां। फिसा होनानै फाननो हायो औ फिनानै फाननो हायो अमा। फिसाया मासेयावनो दुइ हाजार तिन हाजार सारि हाजार मोनो आरो
औ औ अमा फिसाया ना।
ओ ओ ओ
औ अमा बुन्दिया एसे खमसिन।
औ बुन्दिया पन्द्रस' गाहामनि मोनो।
अ ओमफ्राय ओरैनो बेखौ फानोबा जेनेबा बुन्दाखौ जेसेबांफानो बे एसे दामावनो एखे बायोना फाननो हायो।
आरोबाव दाउफोरावबो ना
दाउफ्रावबो हायो दाउफ्रावबो है दाउआ दासिन दामावसो सारिस' थाखा गाहाम केजि साराय थिनस' थाखा गाहाम औ
केजि दाथ' जों आवहाय
टाउनावथ' औ पासस' सयस' नङा अना टाउनाव जोंनि गामि एरिकायाव बिदिनो साराय थिनस' सारिस' दस्नि
अ औ औ
बि
जुदि दाउफोरबो फाननो हायोबा बिराद लाब दङ ओमफ्राय माबा मालाबा मालाबा समाव खिन्थु जेनेबा बेमार फैयोना बिसनाबो
ओ ओ बेमार फैयो बेबो मोनसे
खहा जानोसै आरोना
बेमार जाबा खहा जायो ओंखायनो एसे मुलि बाहायफानां न आरो सोंहारबाय थानांगौ समाय समाय हो जानाया जानो सान्स खम जायो जाबो खम जायो आरो
आरोबाव मेरला दङ बिदिनो जोबनो गैयै ना
दं फालांगि मावो गाव गाव सेस्था खालामबा हायो आरो मेरला मेरला मावनो हायो बिदि
आरो दानि जुगावथ' बर' सिख्लाफोरा मानि आथिखालाव बर' सिख्लाफोरा बुहुद दख'नानि फालांगि खालामगासिनो जोंनि बर'फोरा
औ फालांगि
औ दख'ना दख'नानि फालांगियावबो बहुत लाब दङ खोमा
दङ दख'नाफ्रावथ' अर्देकआव अर्देक मोनो आरो बै दुइ हाजार दुइ हाजार फानग्रा बिसोर हाजार गाहामनो मोनो आराय हाजार गाहामनि फानग्राया हाजार आदस' गाहाम मोन जायो बे उइभिङाव लायो ना बांग्रिबा आरो मोनसे जायगायाव दङ आरो बेंगलाव लायनानै फानफैयोबा बांसिन बेंगलाव मोन
औ बेंगलाव खमनि मोनोना
बाहाय मोनो बेनिफ्राय साप्लाय लायो ओरै आरो बे दख'ना फानग्राफ्रा
अ औ आरो ओरै बिराद दाम दामनि फानफैनो
ओइ तिन हाजार सारि हाजार फानग्राफ्रा थ' पन्द्रस' गाहामनि मोनो बेयो
होमबाथ' दख औ दख'नानि फालांगियावबोथ' बुहुत लाब दङ होमबा
दङ हायोबा आरो खालामनो हायोबा मावनो हायो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मावो दा
आंथ' दा ओरैनो। गस्ला बानायनाय बिदि खालामो आरो दा गस्ला बानायनाय सोलोंगासिनो
खाथिं
उम
औ लोगोसे फरायोबो दा बेफोरखौ साइटआव आंबो फालांगि खालामफादों आरो।
बि लांफाबाय थानांगो‌फरायबाबो बिदिनो लांफाबाय थानांगौ आरो।
औ औ।
उम
होमबाना एसे एसे एनैब्लाबो गावनि खरसा दिहुुननो हायो।
जोंहा दि फरायनाय
हेल' औ नोंथांनि आवाजखौ बारा खोनाफैनो हायाखै।
अ
औ।
फनाय जोबैबो नों जनोसै हबााब बारा जाहैसैलाय।
औ औ नेटवार्कआ गाज्रि नामा?
नेतवार आं एसे।
अ अ अ।
होमबा नोंहा टाइमाबो जाखाबाय दंनो दे
औ दे दे बिदिब्ला औ गोजोन्थों
फ